खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो ओइ नो ओरैनो जिरादलाबायनानै दङ इसे। नों। नोंथाङा जेनेबा। मानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आंनिसिम।
बेनो जोंनि सोरगि। जों मोननाय ओ जि बिफां- लाइफां मुलि बिफां- लाइफां बेफोरनि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो औ।
ए जेनेबा बे जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां- लाइफाङा नि सायाव दे होमबा नोंथाङा फोरमायदो नोंथाङा फोरमायग्रोदो जेनेबा माबायदि जोङो मोननो हायो माबायदि जों बाहायो बेनि सोमोन्दै एसेबाबो
दे आं अबा ओम बुंलांसै ओह गिबियावनो जोंहा दङ ओह जारि बा उसुमै बिफां ओह जारि बिफां बा उसुमै बिफांखौ जोङो जोंनि सोरगिदिं ओह न'नि बारि बा लामा - सामा जेराव मेराव मोननाय जायो आरो। बे जारि बिलाइखौ ओह जोङो मुलि हिसाबैबो बाहायनाय जायो जेरै मुलि हिसाबै बाहायनायाव जेरै जोंहा ओह सालायाव सिथर जायोब्ला खुगा खुगाफोरा बोरैबा ओम मा होनो बेखौ ओह मोनामनाय बा खुगाफोरा स्रां मोनाब्लाथाय जों बे खौ ओह ओम मा होनो नाफोरजों ओह ना गोथांफोरजों बा ओह दाउ रोसि दाउजों बेखौ जोङो रोसि फुदुंनानै लोंनांगौ आरो ओह‌ बेनि उनाव जोङो बिदि लोङोबा जोङो देहाखौ सुस्रां मोनो आरो ओह जारिया जोंहा देहानि थाखाय गोबां मुलाम्फा दङ ओ जोंहादि सालाइयाव सिथर जायो साबाय थायो बि बिदि जानाय टाइमाव जोङो बै ओ जारिनि बिबार बिबार गोमो गोमो जि बिबार बारो जों बेखौ खुगायाव लानानै बेखौ जों अग्लिबाय थानांगौ अब्लाथाय जोंनियाव बे सलाइयाव जानाय सि थरा हामो होननानै गोदोनिफ्राय फोथायनाय दङ आरो ओ बिनि उनाव दङ जोंहा दा ओम ओ बे जाबाय उसुमैनि बाथ्रा बेनि उनाव दङ जोंहा दा नोरसिं बिलाइ ओ नोरसिं बिलाइआथ' जोबोद ओ ओम मा होनो मुलि जेरै जोङो नोरसिं बिलाइखौ खौ ओ जानायाव जि गोथाव मोननानै जेरैबायदि बाहायो बियो ओ मुलियावबो ओरैनो बहुत ओ माने गोनांथि दं आरो जेरै मुलियाव होनोब्ला जोंहा ओ मा होनो बेखौ ओ जि
बे ओरैनो हमनाय बेराम जायो बिदि जायोब्ला जोङो मा ओ बे नोरसिंनि बिलाइखौ फुं फुङाव मा होनो उदै खालियाव ओ जोङो जानांगौनो अब्ला बे बेरामा हामोनो आरो जोङो बै जे नोरसिं बिलाइ बेखौ ओ सम सम मा होनो ओ ओ रोसि फुदुंनानै लोङोब्ला बा बिनि रोसिखौ सेबनानै लोङोब्ला जोंनि ओ जि ओ खुगाफोराव जानाय बा उदै सिं दन्दराव जानाय सिथर माखासे बेफोर हामोनो। आरो जोङो बेखौ ओम ओ मा होनो रोखोमै जानोबो हायो जेरै जोङो बेदरजों जायोबा जोबोद गोथाव जायो नाजों जायोबाबो जोबोद गोथाव जायो माने आरो नाजों आरो जेरै दङ खुसिया खुसियाजोंथ' सबाइ ओ मा होनोमोन ओ नोरसिं
ओ मा होनो गोथाव जायो आरो ओ नोंथाङा मालाबा जानायना नायबानो जाबाय आरो जोंहा दङ ओ ओम मा होनो बेखौ ओम पाटगाजा बिलाइ पाटगाजा बिलाइआथ' जो मुलि बा मा होनो मानसिनि देहायाव जि बेराम आजार बेफोरखौ फाहामनानै गोबां गोहो दङ आरो पाटगाजा बिलाइयाव ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा जे उदैयाव फाथर जायो बै फाथर जायोब्ला जोङो मा खालामनांगौनो ओ जि नों नोंनि फाथरा जेब्ला फिसानिफ्राय जाहांनो बा देरबोनो हमो अब्ला नोंथाङा बे पाटगाजा बिलाइखौ फुं फुङाव ओ गांसे बा गांनै खानानै ओ उदै खालियाव सावसुबबाय थानांगौ बा जाबाय थानांगौनो बा इनि रोसि ओ रसखौ लोंबाय थानांगौ नो अब्लाथाय मा होनो ओ बै जि नोंनि उदैयाव जि जानाय फाथर बे फाथरा हामलाङो आरो बिदिनो उम पाट गाजाखौ जोङो ओरैनो न'आव ओ गायनानै ओ दोननांगौ आरो बिदि ओ बेराम आजारनिफ्राय ओ रैखा मोनो। नांगौ समाव बाहायोब्ला आरो दं जोंहा ओ मा होनो बे ओ दुब्रि हाग्रा ओ दुब्रि हाग्राखौ जों मायाव बाहायो होम्ब्ला दुब्रि हाग्राखौ जोङो जि आखाइ बौनाय आइथिं बौनाय ओ बायदियाव‌ जोङो बाहायनाय जायो आरो माब्लाबा जोङो बर' ओ धोरोमनि सुबुंफोरा बेखौ बाथौ दै सान्थि सारनोबो बाहायनाय जायो ओ आइथिं आखाइ बौनायाव मानो बाहायो होनब्ला बे दुब्रि‌ हाग्रा बेयाव माखासे मा होनो थैखौ ओ जोंनि जि बौनाय बा गाराय जानाय बेयाव थै गनायखौ हम थानो हानाय जोंनियाव ओ बे दुब्रि हाग्रानियाव माखसे गो हो दङ आरो बेनि थाखाय जोङो दुब्रि हाग्राखौ देग्लिनानै बौनाय जायगा बा जि गाराय जायगा बेयाव थै गदों बे जायगायाव जोङो होयोब्ला बे थैया ओ थाबथायो आरो आरो दङ जोंहा ओ माइसुन्द्रि ओ माइसुन्द्रियाबो मोमसे ओ मुलि आरो माइसुन्द्रिखौ ओ जोङो ओरैनोथ' बाथोन जायो माइसुन्द्रनि रोदाखौ बाथोन जायोब्ला जिबायदि मोदोमो बिनि रोदाया जोङो माइसुन्द्रिखौ ओ गांजेमाफोरजों जानो हायो आरो ना बाथोनफोरजों फुं फुङाव जानो हायो ओ बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहाया ओ मा होनो बेराम आजारनिफ्राय रैखाथि मोननो हायो आरो -आरो दङ जोंहा इन्दि बिलाइ ओ इन्दि बिफां इन्दि बिफांनि थावा ओरैबायदि ओ बेसेन गोसाबा मुलि गोनां जि जोंनि देहायाव जा माखासे बेराम आजारखौ बियो ओ होखारनो हायो आरो आरो दंबाय जोंहा ओ मोखोना बिलाइ ओ मोखोना बिलाइयाबो जोबोद मुलि आरो जोङो माब्लाबा समाव ओ ओ जि ओ हमायनो उदै बा जों थानो हायै बायदि उ थायोना बिदि समाव जोङो मा मोखोना बिलाइनि बिजौखौ ओ मा होनो रोसि सेबनानै लोङोब्ला जोंनि उदै सानाया खारो होननानै गोदोनिफ्रायनो ओ फोथायबोनाय दं आरो आरो बिदिनो दं जोंहा
ओ निम बिलाइ ओ निम बिलाइयाबो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद ओ साबजाथाव आरो ओ निम निम बिलाइखौ जोङो गोबां ओ मा होनो बेराम आजार फाहामनायाव बाहायनो हायो जेरै जोंहा ओ बिगुरनि बेराम
गैयोब्ला जोंनि बिगुराव जानाय बेराम बेफोरो ओ ओम खा ओ हामनो हमो लोगोसेनो आरो जोंनि दे देहायाव जानाय सुगार बे सुगाराबो निम बिलाइखौ ओ सानफ्रामबो जोङो फुं -फुङाव बा ओम बाहायबाय थायोब्ला ओ जाबाय थायोब्ला बे सुगारा एसे ओ खम जायो होननानै मानसिफोरा बुंङोबा फोथायनाय दङ आरो। बिदिनो जोङो निमखौ मा होनो ओ बै जि नोंनि जि बेराम बेफोराव बाहायनो हायो। ओ निमनि थावबो बानायनाय जायो। जि निमनि फिथाइ बेजों जोङो थावबो बानायनो हायो। ओ निम बिफाङा जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बा ओ बारहावाबो होयो आरो। बेखायनो जोङो निम खौ न' खाथिफ्राव ओ गायनानै लानांगौ आरो नोंथां। स' नोंथाङा खोनाबायना नोंथां? औ औ खोनाबाय। औ नोंथाङाबो आंनो एसे जि माबाफोर बाथ्रा फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां मानो हाया जानो। दे बिदिब्ला ख खोनासंद। मानो होनोबा आंङो जोंनि समाजाव सोलोंथाइया माबायदि सोलायनाय लाबोयो बिनि माखासे आंङो बाथ्राफोर बुंलांनो सानदों। जेनेबा जोङो सोलोंथाइखौ मानि थाखाय नांगौ एबा सोलोंथाइया जोंनि जिउआव माबायदि मदद खालामो जोंनि ओ थांना थानायनि जिउ राहा लामायाव। सोलोंथाइ होननानै बुंङोब्ला जोंङो मा होनो सोलोंथाइ होननानै बुंङोबा सुबुं समाज सोलायनायाव मोनसे गोनांथार आगजु एबा लामा होननानै जों मिथियो। मानो होन्नानै बुंङोब्ला सोलोंथाइ लायोब्लासो जोंङो माखासे जोंङो गावनि मोननांगौ मोन्थाय ओ थांनानै थानायनि मोन्थाय नियाइनि मोन्थाय सोमावसारनायनि नि मोन्थाय बुंनो हानायनि मोन्थाय नि बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन मोनथाइफोरखौ जोंङो मोनथिनो हायो एबा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो जोंङो गावनि जिउआव मोनसे थिरांथा लानो हायो जे जोंङो ओ मा मोनसे मावोब्ला जोङो एबा जों माबा मोनसे खामानि मावनानै जोङो जोंनि जिउ राहा लामाखौ जों दैदेनलांनो हायो बेखौ जोंङो थि नोजोरजों एबा थिरांथा लानो हायो बेजों लोगोसे दंबावो आरो माखासे मा होनदों बाव जोंनि समाजाव जोंनो ओ जोंनो माखासे बिबान गोनां एबा खामानि गोनां बेखौ थि खालामनानै एबा मा खालामनानै लानो हायो जोंङो गावखौ माने फोरदाननानै बिदिनो लानो हायो आरोना सोलोंथाइ लायोब्लासो जोंङो माखासे ओ गोग्लैसोनाय हारि हारिसा फोरा मा जायो ओ गावनि मुगै जानाय आखल आखु दिन्थिजानाय बैफोरखौ सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोंङो मा बै जायफोरा उम आ गोरों गोरा सुबुं बिसोरनि सिगांङाव जोंङो दिन्थिनो हायो एबा जोंनि मोननांगौ मोन थायखौ जोङो बिनानै लानो हायो एबा जोंनि माखासे बुस्थु जेरै गावनि थांना थानायनि मोनथाय गावारि मोनथाय बेफोरनि सोमोन्दैयै मोजाङै फोरमायनानै जोंङो बुंथिनो हायो। आरो जोंङो सोलोंथाइ लानाय नि गेजेरजोंसो जोंङो माखासे ओ समाजारि मुगैनायखौ गैया खालामनो हायो जेरै जोंङो खोमसि फोथायनाय दंङ बेजों लोगोसे दंङ ओ हिनजावफोरखौ नासयनाय गोदोनि दिनाव हिनजावफोरखौ जोंङो नासयनायखौ बांसिनखौनो नुनो मानो होननानै बुंङोब्ला जोंङो गोदो गोदाय हिनजावफोरखौ ओंखाम ओंख्रि संनो एबा माबा मोनसे थोरसि लथा सुनो जि जोम सुनो बिनि थाखायल' जोंङो हिनजावसाफोरखौ बाहायबोनाय जादोंमोन। नाथाय मा बियो मा जाबोखो बियो दा गै गैला एबा जोबनो थांबाय मानो होननानै बुङोब्ला सोलोंथाइनि गेजेरजों बै फोरो लासै लासैनो सोलायबोनो हमगासिनो दंङ आरो आंङो मोनसे बुंबावनो सानदों बेनो जाहै बाय निखाउरि निखाउरिनि अनजिमा लासै लासैनो गोमालांनो हमदों ओ लेखा गोरों जायोब्ला सुबुं समाजाव मोनसे जौगाखांनाय फैयो जेरैहाय जोङो बुंनो हायो माबा मोनसे खामानि मावनानै एबा मानिबानि सायाव दखान फालां-बेफार फालांगि बा माबा मोनसे से नोङो मावनायनि गेजेरजों मा खालामनो हायो जोङो गावनि लाइफ गावनि जिउखौ मोजाङै दानानै लानो हायो बेजों लोगो दङ मा होनो नासय-नासयनाय जेरै जाय मा होनो आं दहाय बुंखाय-बुंखांखाबाय बेखौ आरो बेजोंनो लोगोसे दंबा माखासे जो-जोंनि गेजेराव गोदोनि सुबुंफोरा सास्टेनेबोल एबा दोनथुमनायनि दोनथु नाय होनो जायखौ जोङो बैफोरखौ मोनथिना मोनामोन जे जे दिनैनो मोननांगौ दिनैनो जानांगौ गाबोननि गाबोननि थाखाय दोननाय बेफोर बुस्थुवा माने बिसिनि समाव गैयामोन दा सोलोंथाइ लानाय लोगो जे लानाय लोगो लोगो रोंबोनाय लोगो लोगोनो बैफोरबायदि सास्टेनेबोल होननाय बुस्थुआ जोंनि गेजेराव फैनो हमबाय दिनै एसे जानानै गाबोननि थाख एबा जों इयुन जोलैनि थाखाय जों माखासे दोनथुमनाय बैफोरबायदि हुदाया जोंनि गेजेराव मा जानानै फैदों लासै लासैनो उम सोलायबोनो हमदों आरो। जोङो दा बाहायजोबा लाबा-लाबानो जोङो इयुननि थाखाय दोन नाय जेरै जोङो बुंनो हायो खैला जेनेबा जोङो मिथिंगायारि गेस आरो बेजों लोगोसे दङ' ओ संख'नि संख्रि बैफोरबायदि मुवाफोरखौ जोङो ओ एसे एसे बाहायनानै जोङो इयुन जोलैनि थाखाय जों बेखौ दोनथुमनाय बेफोरनि सायाव जोङो सांग्रां थि जाबोबाय आरो बेजों लोगोसे दं गोदोनि दिनाव माखासे मा होनो उम जे जोथोब हरनाय हाबानि दिनाव हिन्जाव हिनजावनि न'खरा हौवानि न'खरनो जोथोब हरनाय बैफोरबायदि माहोनो ओ आखल आखु एबा मुगैथाव होननांगोन जोङो बैफोरखौ माने लासै लासैनो गोमाबोनो हमबाय आरो ना। उम आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथां नोंथाङा एसेबाबोथ' बुजिनो हाबाय जेनेबा सोलोंथाइया जोंनि जिउ दानाय राहायाव माबायदि जोंनो हेल्प होदों एबा हेफाजाब होबोगासिनो दं बेफोरखौ नोंथाङा मिथिखाबायना?
मिथिबाय हमनो हाबाय नोंथाङा जि बुंदों आरो आं बिनिफ्राय एसेबाबो सोलोंनो हाबाय आरो नोंथां औ गोजोनथों नोंथां गोजोनथों
ओरैनो दंह' नै जानायाथ' जानाय जायाखै जेनेबा ओंख्रिया एरैनो इ जोगोनार ओंख्रि दंमोन आरो